औ
खोनादोंना नोंथां औ आं नोंथांनि माबा रावखौ एसे लासै खोनादों नोंथाङा
लासै खोनादों दालाय खोनाबाय मोजां
औ खोनाबाय दे औ जोङो बे समावहाय बे सोलोंथाइनि बेलायाव एसे एसे रावलाय रायलायनो सानदों आरो नोंथाङा रायलायनो हागोन दा हा
खोनादों ना सावरायजागोन
औ औ औ खोनादों औ औ औ दे होनबालाय ओ आं बेखौनो नोंथांनि नोंथांमोननिफ्राय जेनबा एसे माबा मिथिनो लुगैदों दि माने बिसोलोंथाइ
बे सोलोंथायाइया आथिखालाव जोबोद गोनांथि मानोना जों सोलोंथाइ फैयाब्लाथ' जेरावबो ओंखारनोनो हाया बेफोरबायदि जायो दे जिआनो जाथों दा आं नोंथांनिफ्राय बे सोलोंथाइनि बेलायाव एसे मिथिनो नो लुबैदों आरो मानोना बे गोदोनि दिनाव जेनेबा बै आबै आबौमोननि दिनावथ' बेबायदि ओ जोङो सोलोंथाइखौ नुनो मोनाखै नाथाय आथिखालावबा जोङो गोबां बेबायदि सोलोंथाइखौ लानानै गोबां मानसिफोरा बेबायदि जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो स' बेखायनो आं नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो लुबैदों आरो जि माने बे बे गोदौनि दिन आरो बे आथिखालनि दिनाव बे सोलों थाइखौ नोंथाङा माबायदि फाराग होदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
खोनाबाय न?
औ औ खोनादों
ए
नोंथाङा खोनायाखै नामा आं बुंनायखौ?
ओहो खोनायाखैमोन आङो।
औ माने बे औ माने आं बेखौनो नोंथांनियाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैदों आरो जे जेनेबा बे गोदौनि दिनाव आरो बे दानि आ थिखालनि दिनाव माने बे सोलोंथायया माबायदि? फाराग दङ आरो बिखौ मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय।
औ औ औ
खोनादोंदा नोंथाङा? हेल'
खोना दों न उम गोदोनि खोनाबाय खोनाबाय
औ औ दे बुं
थां ओ गोदोनि जुगावहाय ओ नोंथाङा बुंदोंना जे गोदोनि सोलोंथाइनि बागै बा दानि जुगनि दानि आथिखालनि सोलों थाइनि सोमोन्दै माबायदियै ओ आं बेखौनो बुंनो सानदों जे समावहाय सोलियोमोनब्लाबो जों बुंजायो। ओ मानो होनोब्ला गोदोनि जुगा बेलेग आरो दानि जुगा बेलेग गोदोनि जुगावहाय जोङो मिथिनो नों मोनो जे ओ बा थाखो जिनैसिम फरायोब्लानो गोदो साख्रि मोन मोननो हायोनो बेजों लोगोसे गोदोनि जुगावहा ओ जिबायदि बे ओ जिउ खांनायनि बेला मावनानै बा आबाद बाय आबाद। बा दाउ अमा फिसिनानै मावयै जानो हायोमोन मिथियो आरोना ओमफ्राय दानि जुगाव होनोब्ला दानि जुगनि सोलोंथाइ होनोब्ला दानि जुगावहाय सोलों जाब्ला जों जोङो बुंजायो। मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय ओरैबायदि ओ‌ जौगानाय खौ जोङो मिथिनो मोनदों जे सोलोंथाइ गैयाब्ला मिनिजायो जोङो जाम्बा जाम्बि खालामनानै जोङो दिनजायो। आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जिबायदि ओ सहसै जोङो रां खामायनानै जोङो मोन मोनजानायखौ आंनि जिबनाव जि गोनां जायो जोङो आबाद एरि जोङो मावनानै जानो गोनां जायो। खोनादों न' औ ओ जोङो बेबायदि जोङो मिथियो आरो जे दानि जुगावहा सोलों थाया मानो गोनां होननानै बुङोब्ला ओ दानि जुगावहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि सिगांनि बायदि आबौ आबैमोननि बायदि दायो ओ खामानि जोङो मावनानै जानो जोङो हाला बा जोङो रोंला। ओ सानदुं अखा जोङो मावनानै जोङो जानो हा हाया जायो नंगौ दा नोंथां ने? ओ बिनिखायनो बिनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिबनावहा दायो जोबोद गोनांथि जोंनि उन्दै उन ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौहाय जोङो ओ दायो उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला ओ जोनोम जाखांनायनि उननि बा बुस ओ थाम बोसोरनि उननिफ्रायनो जोङो ओ सासे गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ होनो बा बर' बिजोङाव हाय आं हमनानै लाबाय जे बर' बिज जोङाव जोङो क' थाखो निफ्राय जोङो सोलोंथाइ होनाय जायो। ओ क थाखोनिफ्राय जोङो सो सोलोंथाइ होयोब्ला जोङो जोंनि गथ' गथायखौहाय जोङो क थाखोनिफ्रायनो जोङो मोजाङै जोङो फोरोंलाङोब्ला सोंलोंथाय होयोब्ला जोङो जेब्ला बि गथ'आ थाखो से मोनहैगोन बा थाखो नै मोनहैगोन बिनिफ्राय जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ होयोब्ला जोङो ओ देरनानै जोङो बिनि मोजां फिथाइखौ जोङो मोनहैनो हायो। ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्रायबो आङो सुंद'यै खोनासंनो हास्थायबाय।
औ जागोन नोंथां खोनथा जागोन। औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मानोना आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों
माने मा होनो जोंनि जिउ खुंनोबो जोबोद एसे माने गोब्राब जायो आरो नोंथाङा दहाय सिगाङावनो बुंलांबाय सिगाङाव जेनेबा जोङो मानसिफोरखौ नुदोंमोन जेनेबा सिगांनि मानसिफोराबो जेनेबा जिउ फोलाय थिगानो खुंदोंमोन। अब्लाबो जों एसे फारागखौ जोङो दायो नुनो मोनो आरो मानोना सिगांनि मानसि फोराहाय जेनेबा बिसोरो बांसिन जेनबा बिसोरो खामानिनि सायावसो बिसोरो फकास खालामनानै जेनेबा बिसोरो जिउ खुंदोंमोन आरो नाथाय आथिखालावबा आथिखालाव जोङो बै इडुकेसनखौ ब सोलोंथाइखौ बांद्राय माने बे माने गोसो होनाय बा गुरुथ' होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। आरो मानोना होनोमब्ला आथिखालाव जेनेबा बे सोलोंथाइनि थाखायनो जोंहा दिनै जेबो बेबायदि जेनेबा गिनांगौ बेफोरबायदि जेबो गैया आरो मानोना सोलोंथाइया ओरैबायदि बारायलांबाय ओरैबादि बारा लांबायना जायनि जायनि थाखाय जोंहा जेनिबो दिनै माने मा होनो बेबायदि फाननांगौ बा गोमोहाबनांगौ जेबो बेबायदि गैया आरो मानोना बे सोलोंथाइआ जोंखौ ओरैबायदि जौगानाय बेलायाव जोंखौ आवगायलांबाय जायनि नि थाखाय जोंहा दिनै बे डक्टर इन्जिनियारफोर बायदिसिना गिदिर गिदिर ना माने बेफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोननो हादों आरो नाथाय सिगांनि दिनावबा बे गोदो गोदोआवहा बेबायदि सोलोंथाइ बो एसे खममोन जायफोरनि थाखाय मानसिफोरा जेनेबा गोबां खैफोद ब माने मा होनो खैफोदफोरावबो जेनेबा जों गोलैनायखौ जोङो नुदों। दै मा होनब्ला नै दाबो दङ बे दा ज आबै आब मोना दा बिसोरहा मान बेबायदि सोलोंथाइ फोर माने गैया बे सोलोंथाइफोर गैयैखाय दा माने बे दा सिटुेसन र दाानि बे आ आथिखालनि समजों बिसोरो जेनेबा एसे गोरोबनो गोब्राब जायो आरो मानोना बिसोरनि समाव बिसोरो बि बेबायदिनो बिसोरो जिउखौ खांबोबाय नाथाय दाथ' मदार्न जुग नालाय माने इडुकेसन बे सोलोंथाइ गैयाबानो जेरावबो माने खामानि गैया आरो बे बेफोरबायदि जाबाय आरो नोंथां।
औ औ नंगौ औ खोनादों नोथां।
औ बेबायदि आरो बेनिखायनो आथिखालावबा सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबो गैया आरो ओमफ्राय माने आंनि लोगो सासेया जेनेबा आंखौ ओरैनो जेनेबा खोथा खोथा रायलायनायावनो बेबायदि होनदोंमोन दि आथिखालाव जदि मेट्रिक पास जायाबला हाजिराखौबो मोननो थाङा बेबायदि होननायमोन आरो। ओमफ्राय आं एसे साननानै नायबा खौाङालाय माने बे जुगखौ बे सिथुवेसनखौ बे समखौ नायबोलाथाय नंगौ नंनायालाय माने आथिखालाव जेनेबा बे सासे माने हाजिरा मावग्रा मानसिनोबो जेनेबा सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो। मानना जिनिबा
नांगौ
बिसोरो फैसानि बेलायाव बा जिखुनु माबा मोनसे बेलायाव। जेनेबा मा होनो बे सोलोंथाइखौ जोंनो जेनेबा नांगौ जायो आरो। बेबायदि बेनिखायनो बे सोलोंथाइखौ। जोंनो माने जोबोद गोनांथार आरो बे सोलोंथाइयासो जोंखौ माने आथिखालनि जुगावबा बे आथिखालनि समावबा बे सोलोंथाइसो जों जेनेबा जोंखौ माने। माने फोथांनानै लाखिनाय बायदि जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनो जोंना दा। औ बेनिखायनो जोंनो बे सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोंहा जि इयुन जेनेरेसन दङ ना बिसोरखौबो जोंनो बे सोलोंथाइयाव। जोबोद गोसो होनांगौ जायो आरो मानोना दा जोंनि फिउसारा बिसोरनो। दा जों जोंहा जि देरबो माने बिसोरखौ जोङो जोंहा जि जाबाय जाबाय माने बिसोर। थाखाय जों बे सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा एसे साननांगौ दङ आरो दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जों बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जाबाय।
औ औ औ दे नोंथां दे ओमफ्राय गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।
औ।